हेलौ नोंथां।
उम नोंथां।
अ मा खालामदों?
नोंथां आंथ' दा ओंखाम जाखांना ओरैनोसो दं नोंथां दा।
अ नंगौ नामा नोंथां मोनाबिलिनि ओंखामखौ जाखांबाय ना नामा ना नोंथां नोंथां?
जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रिजों जाखो नोंथां?
ओरैनोथ' जोंहा नोंथां दा ओंख्रियाथ' माबासोमोन नोंथां। उम खुमब्राजों सवाबिनजों जे नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां गोथावआनो। खबर
हेल' नोंथां।
हेल' ओ खोनादों नोंथां नोंथाङा मा होनदोंमोन?
नोंथाङा मोनानि ओंखामखौ जाखांबाय नामा होनदां? बेखौ सोंहरदोंमोन आं नोंथां।
अ नोंथां जोंहाथ' जानाया जाथवाखै दासो संगासिनो दं।
नोंथाङा ओं ओंख्रिखौ नायना एसे खिन्थाहरनो हागोन नामा?
सेयानो मिरामिथ नोंथां
ओ नोंथां।
दं खबरा बोरै?
खबरानो खबरा मोजाङानो नोंथां। नोंथांनालाय?
औ आरो नोंथाङा
दैज्लां बोथोरनि माइ गायनायाथ' जोबथ'बाय नोंथां। नोंथांमोननालाय?
जोंनाबोथ' जोबथ'वाखै जोबहां जोबनांगौ जानानै दङ। माखासे एसे द दंबावो आरो बोरि बोरि हा। अखा हानो हायिनि थाखाय गायथ'नो ह ग हाथ'वाखै बे माखासेखौ नोंथां। नोंथांनिया बिगाबैसे नोंथां।
जोङो ओरैनोथ' गायो बिगासेखा नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां। मा माइ गायो नोंथां? गायो नोंथां
नंगौ नोंथां। ओरैनो माइब्रा खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा मा माइ गायनो होनदां बे बिगासेायाव
माइब्रा जोसाफोर गायो नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां मोजाङानो नोंथाङा जुदि दा ओरैनो दङबा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानैसो फन खालामदोंमोन नों
राय्लायजागोन नोंथां
अ नोंथाङा जुदि ओरैनो दङबा दा आंफोरमायनोसै नामा नोंथां हेल' नोंथां अ नोंथां आं नोंथांजों बे मोनाबिलि समाव माने माखासे जिब जुनारनि सावरायनो होन्ना फन खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा जिब जुनारनि सायाव नोंथाङा
इन्जिनियारनि सायाव
औ नोंथां
दे होमबा नोंथां आंनो फोरमायना होनसै एसे जिब जुनारनि सायाव
नोंथाङा फोरमायना होगोरदो
नंगौ नोंथां औ
ओ दे फोरमायना हो नोंथां
थ' जोंहा जिब जुनार होनोबा गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर दं
औ नंगौ नथां
जेरै जोंहा जेरै आसाम' आसामाव